हालौ
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
औ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ आं खोनायाखै नोंथांनि माथोखौ
खोनायाखै नामा?
औ आं खोनायाखै एसे खरा बुंबा मोजांङै खोनागोन नामा खुगाखौ माइकनि खाथियाव लाबोना रायज्लायबा मोजां जागोन नोंथां
औ औ औ एबार एबार खोना हादोंना?
औ दायो खोनाबाय।
हालौ एबाराव खोनादोना खोनायाखै नोंथां खोनाबायना
औ खोनाबाय औ
औ औ जोबोद मोजां।
औ जों दायो बिदि दिबा आ जों जोंनि समाजनि बा जोंनि हारिनि जुनाद फिसिनायनि सोमोन्दै आरो बे जुनाद फिसिनायजोंनो जों माबोरै गावनि जिउ खान्थिखौ बा जोंनि फालांगियारि बादियै जों गावनि आ गावनि सानफ्रोमबोनि जिउ गौ जों रां खान्थि बेलायाव माब्रै लांनो हायो जुनाद फिसि फिनानै बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनसै नामा नोंथां
जोबोद मोजां बे जोंनि आयदा सायखनाया।
नंगौ नोंथां औ
दायो जों बिदिबा जोंनि बर'नि बा जोंनि हारिनि गुबै जुनाद फिनाय दोनबाथ जों दाउ अमा बेफोरखौनो बुंजायो नङा होमबा?
नोंगौ
औ गाहायै औ गाहायै बे मोननै जुनादखौनो मोनजायो जोङो दा नै आथिखालावथ जों जेरैबाददि नुबोदों जोंनि आ गावनि जिउखौ जों मोजाङै रांखान्थि बि बेलायाव बा थांनानै थानायाव जों गावखौ एसे दावगाबोनो लाबोयोबा जों अमाखौ मोजाङै फिनाया जोंनि रांखान्थि बेलायाव एसे दावग होयो नामा आं बेखौ सानो। मानोना अमा मासे फाननानै जों आ गावनि न'खरखौ सालायलांनो हानाय बायदियै जों रांखावरि आंखामायनो हायो। जेरै आं जोंनि ओनसोलनि खोथाखौ बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव जोंनि ओनसोलाव गो दो जों जायबायदि अमाखौ फिसियोमोन गोदो जोंनि ओनसोलाव जों जायखौ जों गावनि अ लकेल अमा ना बुंङोमोनना नोंथाङा मोनथिगौ जानां औ औ दायो दिसि अमा होनना बुङो। बेबायदि अमाखौनो जोंनि ओनसोलावबो सिगां जोंनि आबै आबौमोननि समाव जों नुबोदों बे अमाखौनो फिनाय जायोमोन जोंनि ओनसोलावबो नाथाय मा जाखो मानसिफोरा बा सुबुंफोरा हाथाय बाजारावहा बे अमाखौ लांनानै इसे बेसेन गोसायाव फाननो लुबैयो आरो बे अमाया थाब देरनो नागिरा नंगौना नोंथां औ बिथाङा बा बे अमा दिसिया जानाय आदार खौबो इसे इसेल जायो नालाय बेखायनो बे जोलैया बे अमानि जोलैया देरनायाबो खमथार बोसोरसेयावहा सम लायो औ से बोसोराव बे अमाया ओरैनो नोंथां थामजि केजि बा नै जिबा केजिलसो जायो नामा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव दानि सुबुंफोरा जों अमा फिनानै इसे रांखावरि खामायनो सानदोंबा नखरखौ खुंलांनो गावनि गथ गथायफोरखौ गानहोनाय जोमहोनाय फरायहोनाय बिथिङावनो जा बेफोरावहा जों बेबायदिनो जाय बिथांमोना साख्रियाल' नङा बिथांमोना बेबायदि अमा फिनानैनो गथ'गथायफोरखौ फरायहोबोदों बेनि थाखायनो जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव बै दिसि अमा जोलैखौ बारा फिनायखौ जों नुनो मोनला बे अमाया देरा नालाय थाबै
नंगौ दा अ-अब्ला बे बांसिनै फिजानाय अमाफोरा मा मा?
नोंगौ नोंथां बांसिनै फिनाय अमाखौ आं नुनो मोनदों जेरै गावराव मा होनना बुङो जों बेखौ खोमाया बिनिया- गुवार गुवार जायो बेनि खोमाया फारनै खोमायाबो औ गिदिर खोमा फारनैयाबो गिदिर जायो नंगौ आरो बियो बे अमानि मेगनखौनो खोबना लायो। बे नुनो मोननो नागिरा अमाजो खोमायानो खोबनानै बेखौ खाना बादि खामना दोनो आरो ओमफाय बे अमाखौ फिनानै गोबां रां खावरि बा इस गावनि नांगौ बायदि रांखावरिखौ मानसिफ्रा फिनानै बे अमा जोलैखौ फिनानै मोनगासिनो आरोना दायो बेयो ओ दाइन दान बा स्नि दान, दाइन दानावनो बियो ओ बाजि किजि दजि किजि जाहैयो। मोजाङै जुदि जाहैयोबा मोजां फियोबा मानिया बेखायनो जों बेखौ फियो आरो बांसिन जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो, औ नोंथां दे। औ जोंनि ओनसोलावहा आं नुनाय मोनदों जों आदार होनबा गुबैयै जाहैबाय गुन्दै बे माइनि माइनि गुन्दैया औ माइ गुन्दै बेनि उनावहाय अ फै होयो। माखासे सुबुंफ्रा जाय सुबुंफ्रा अफ्रि गैया बिथांमोना थास' फिफांखौ गाय दानना लायनानै हाग्रानिफ्राय बेखौ बिथांमोना रुनानै बेजों माइ गुन्दैजों आरो ओंखाम एसे होनानै मिलायना नै जाहोयो आरो। नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खामो बेफोरबायदिखौ?
दा जेरै नोंथाङा एसे आवगायाव फोरमायनाय बायदि जोंनि बेबायदिनो फिनायखौ आं नुदों। आरो ओरैनोथ' जों बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो गंफ्रोमबो बर' नखर गंफ्रोमबो बर' गामियाव अमाया दंखायो माने फिखायो दा गं-गंसे नखरावनो सोरहाबा सोरबा बिमानि मुङाव सोरबा फिसाजोनि मुङाव सोरबा बिहामजोनि मुङाव मानै माथाम बेबायदि फिनायखौबो आं नुनो मोनदों नोंथां।
नोंगौ।
दा बिनि अनगायैबो आथिखालाव बेनि बे स्टेजखौ बारबोनानै ओ सासे ओ सुबुङानो मोनसे अमानि फार्म खालामनो था खाय न' लुनानै अमानि फार्म खालामो। दा आथिखालाव जोंनि अमाखौ गोबां मानसिफोरा जानो लाबाय सिगां समाव जों बर'फोरखौल' अमा जायो होननानै ओ मुगैयोमोन नाथाय आथिखालाव अमानि ओ जानायनि बिबाङा समाजाव बांगासिनो। नट अनलि जोंनि बर' गुबुन ओरै सावथालिफोर राजबंसिफोर गुबुन जाथि जाथि
औ इभेन इभेन हारसा ब्रामोनफ्राबो बयबो जायो दानिया अमाखौ
सोरबा सोरबा मालाबा सिखावै जायो नुसारनाय जाया। गावसिनि खोथा। जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। जोंहा बेनि थाखाय आथिखालाव अमा मा फिनानै जोंहा ओ गिनांगौ बारा गैला आरोना मारकेटाव मानो होनोबा नोंथां अमाखौ। नानै जुदि जाग्रा गैयाब्ला बायग्रा गैयाब्ला नों खहा जागोन नङा होनबा फाननो हायाब्ला बेनिखायनो आं सानो आथिखालाव जोङो अमा फिसिनानैबो सासे मानसिया जिउ खांनो हायो मानो होनबा नट अनलि बेदरनि थाखाय नोङो बिमा अमा बिमा फिसिनानै अमा फिसाखौ जोङो मासेयावनो थामरोजा ब्रैरोजा बा रोजासिम मासेयावनो।
ओ नोंथां नंगौ। नंगौ। अमा औ।
जोङो आथिखालाव बेजों जों गोबां